औ नोंथां।
औ नोंथाङा ओ माबोरै दं नोंथां?
औ आं दा गसाइनि अननायाव आंजों लोगोसे जे जोंना न'खराबो मोजाङैनो दंथ'यो।
औ औ नोंथां। ओ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ आं नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां रायज्लायजागोन ना नोंथां?
औ रायज्लाय जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां ओ जोङो फार्स्टआवनो दैज्लां बोथोर होनबाथ' जोङो खैथिया सोमनायखौनो खैथिया फोनो थाखाय सोमग्रोना दोननाय जायो जोङो
औ।
ओ फाथोनि बस्थायाव माइज्लिखौ मोजाङै जावस ना लानानै जोङो माइज्लिखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो हरसेबा हरनै सोमना दोननांगौ। जाहथे बेयो गुरै जानानै ओ थायो ओमफ्राय बेनि लोगोसे जोङो बेखौ सोमखां नायनि उनाव बोखांना दोननांगौ दसेखौ माय दैया सर' लांजोबनायनि थाखाय। बिदिनो जोङो ओ दैया बायसे ओंखारलांजोबा जोङो हायाव बे माइज्लिखौ बख'नानै लामस्रो बाय लामनानै फेनना होनानै जोङो थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइखौ जोङो खोबना होनाय जायो। बे हरसे हरनै नि उनाव जितिया बे माइग्लिया गाजा बेरो बे माइग्लिया गाजा बेरखांनायनि उनाव जोङो फोथाराव फोनो लाङो माइग्लिखौ
औ।
लोगोसे जोङो फोनायाव जोङो ओ एवग्रोना एवग्रोना दोननाय हाखौ हाया गोमोन मोनग्लिनांगौ बेयो बिदिनो मोननायनि उनाव जोङो बेखौ फोना होनाय जायो लोगोसे जों बेवहाय हासारबो सारना होनाय जायो। बिदिनो ओ खैथाया एसे माखासेनि उनाव एसे गोजौ जाहांबा खैथाखौ जोङो फुनानै बे एवना दोननाय हायाव माइ गायनाय एवना दोननो हायाव जोङो खैथाखौ फुनानै गायनाय जायो। बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइखौ दा गायबायना गायाखै नोंथाङा फोरमायनार हरनो हागोन ना नोंथां?
हागोनथां ओ जों जोंनि ओनसोलावथ' दा ओ माइखौ गायनाय जायाखै नाथाय जोंना न'फा न'से गाय न'फा न'नै गायबाय ओ जोंनाथ' बांसि नानो दा आमथिुवा होन बे आमथिसु वाया जेब्ला बायो अब्लासो जोंना माइखौ ओ गायनायखौ जोङो नुनो मोनगोन। नाथायब्ला जोंना दा खोथियाहाय जौनानै मोजाङै जाना दं बेखौ जोंना दै ओ नै आमथिसुवा बाय ब्लोलानो जोंना बेखौ फुनानै फोथारावहाय गायहैनाय जागोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ
बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव ओ गोबां ओ माइ गायनाय नुनो मोनो लोगोसे जे माइ गायो न'खर न'खर खर लोगोसेनो आरो जोङो दुब्लियाव थांबा जोङो हाल एवनाय आलि दाननाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय बिदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो।
औ नंगौ।
ओ माइ गायनानै जाय सुबुङाहाय ओ न'खराव माइ गायदों बे सुबुङा माइ गायखाङो गावसोरनि न' गायखांबा गुबुननि न'आव माइ हाजिरा गायनो थाङो बिदिखौ जोङो नुनो मोनो। आरो लोगोसे दाथ' खाफाखानै सुबुङा माइ गायबाय नाथाय आमथिसुवानि उनाव माइखौ गायोब्ला एसे माइआ मोजांसिन जायो बिदि होननाय ओ खोनानो मोनो।
औ नंगौ।
औ नोंथां बिदिनो जोङो माइखौ गायखांनायनि उनाव जोङो माइखौ जोथोन लानांगोन। हासार होनांगोन। बिदिनो जोङो ओम माइखौ नायनांगोन। लोगोसेनो जोङो माइ माइखौ गायखांनानै जिता माइया माइ रुज'नो माइ ओं नागिरो बेवहाय जोङो जों हासार सारनाय जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो हासार थांनानै जि माइया मोनो बे माइ मोननाय बे माइखौ जोङो हायो। माइखौ हाना लाबनायनि उ जों न'आव लाबो हाखांनायनि उनाव न' लाबनायाव जोङो ओ ट्रेक्टरजों जोङो नानाय जायो माइखौ गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ मोसौ हालिफोरजों नानाय नानाय जायोमोन। नाथाय दानि दिनाव जोङो ओ ट्रेक्टरफोरजों नानाय जायो। लोगोसेनो आरो माइ गायग्रा आगजु ओंखारदों माइ गायग्रा मिसिं बिदि बेफोरजों जोङो माइफोरखौ गायनाय जायो। लोगोसेनो आरो दैज्लां बोथोर होनबा जोङो गोबां ओ मैगं थाइगंखौबो गायनाय जायो जेरै भेन्दि जिंखा भल थाइबें आरो बायदि जोङो काक्रेला बिफोरखौ बायदिखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो बेफोरखौ जोङो गायनानै न'आवबो जायो लोगोसे जोङो बुरजाब्ला जों फाननोबो हाथाय बाजारावबो फाननो जायो बिदिनो जोङो न नि गायनायखौ जोङो मुलि होआलासिनो मोजाङै जानो हायो नाथाय जोङो हाथाय बाजारनिखौबा जोङो मुलि होनायबो मोनबोयो आर ना बायना लाबोबाथाय। ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव ओ दैज्लां बोथोराव मा मा मेगं गायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर होनोब
औ नोंथां।
जोंनि जोंनि सरासनस्रा गाहाय होननानै जोङो ओ साननानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बे ओनसोलाव ओ ओंखामखौ जानानै जोङो थांनानै थायो। बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौनो माइ आबादखौनो जोंनि गाहाय आबाद होननानै जोङो साननानै लायो।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
जोंना मावोमोन गोदोबो। नाथाय जोंना गोदो आ बिदि आबाद मावोब्लाबो जोङो